हेलौ खोनादों दा नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ मा खालामदों नोंथाङालाय
नों नोंथाङा
ओ आंबो दं ओरैनो
अ फ्रि दङ दा नोंथाङा एसे
औ आंबो फ्रि दं
अ दा मानि सोमोनदै सावरायनो
ओ जों होनोमबा दायो जिब जुनारनि सोमोन्दो रायलायसैना
औ औ औ
नोंथाङा एसे ओ माने जोङो जिब जुनार फिनानै मा मुलाम्फा मोनो बेनि एसे सावरायनो हागोन नामा
औ औ औ
औ
उम जिब जु जिब जुनार होननानै बुङोबाथ' जोंनि गेजेराव अ मोननै मोननै मोननै दङ नङा होमबा जे हाग्रानि आरो न'आव फिसिजानाय जायखौ जों डमेस टिक एनिमेल होननानै बुङो ए डमेस्टिक एनिमेलाव फैयो जोंनिया स्पिेसियेलि मोसौ मोसौ मैसो सैमा मावजि बेफोरबो जोंनि न'आव फिसिजानाय जुनार आरो बेनि अनगायैबो हाग्रानि होननाय बुङोब्ला जोंनिया दङ ओ मै हाग्रानि मैसो बायदि बायदि जुनार दङ जों सानखनोनो हानाय नङा बेफोरबायदिब्ला जे मोसा मोसा बेफोरबायदि मैदेर सिंह बेफोर जाबाय ओ बेफोर जाबाय न'आव फिसि जायै जुनार जे बिसोरो हाग्रायावनो जिउ खुङो दा औ दा जोंनि गेजेराव ओ न'आव फिसिजानाय जुनारनि बागै बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि बेफोरनि मुलाम्फा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव दा ओ मोसौ दङ मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो। जाय जों जाय जोंखौ सानफ्रोमनिबो जानाय लोंनायाव मोसौनि गाइखेरा जोंखौ हेफाजाब होयो जे जोंनि जोंनि देहानि गासैबो गोनांथि प्रटिन केमिकेल बेफोरखौबो गाइखेरा सुफुंजोबो भिटामिन्सफोरखौ जाय जों मोसौ फिसिनायनिफ्राय बेफो बे मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जों जे जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो गाइखेरखौ जों जानानै जोंनि देहाया औ जोंनि देहाया दोगोन जायो एबा जों मो जाङै गावनि देहाखौ हेलथि लाखिनो हायो। बोलो फैयो जे जों गाय खेरखौ लोङोब्ला अ दा जोंनिओन जोंनि सुबुं माहारिया ओ गाइखेरल' नङा बेफोरनि आरो रां रुफानि सायावबो उम जिब जुनार फिसिनानै एसे मुलाम्फा मोनो जे मोसौ मोसौ मैसो बेफोरखौ फाननानै जोङो न'खरनि गोनांथि सुफुंनाय बा न'खराव गोनांथि गोनांथि जानाय मुखौ सुफुंनो थाखाय जों मोसौ मोसाफोरखौ फाननानै जि रां मोनो बेफोरजों जों सुफुंनो हायो दा मोसौ मोसौखौ जों बायदि बायदि खामानियावबो बाहायनाय जायो जेरै जों हालेवनाय दा दैज्लां बोथोर सफायदों नङा बा बेयाव बेयाव जों बे मोसौखौ जोङो मोसौ हालुवाफोरखौ जों मोसौ दुब्लि फोथाराव लाङो जे जोंनि गायनाय फुनायाव हेफाजाब होयो मोसौआ दा बेफोरबायदिनो ओ मोसौआ जोंखो खौ गोबां रोखोमै हेल्प खालामो आरो जाय जोंनि मोसौल' नङा जोंनि गेजेराव मैदेर बेफोरबो जोंनि न'आव फिसिजानाय जुनार मैसो बेफोरबो जोंनो गाइखेर होयो मैदेरफोरा जाबाय जोंनि गो गेदेर जुनार बेफोरो जोंनि न'खर न'खर फ्रोमबो थानाय जुनार नङा मैदेर बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जुनारा बे जाय जायनियाव दङ बेफोरो मुलाम्फा मोनो जे गिदिर गिदिर दंफां थिखांनाय बआबा खामानिफोराव मैदेरफोरखौ जों इउस खालामनो हायो जे
औ
गोबां बांद्राय अजन अजन अजननिबो ओ बुस्थुफोरखौ जों मैदेरनि हवाय जेंबा खामानि मावहोनो हायो दा। मोसौ जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदाय जोंनि गेजेराव दङमोन ओ मोसौ मोसौ गारि नङा होमब्ला? मोसौ गारि दा हेलौ अ हेलौ खोना दोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां
दा गोदो गोदायथ' जोंनि गेजेराव दंमोन मोसौ गारि जाय जोंखौ गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे थांनायाव हेफाजाब खालामोमोन गोदो गोदाय मोसौ गारिफोरा दा बेफोरखौथ' बोनाया जाहैबाय मोसौ मोसौआनोमोन मोसौ मैसो बेफोर जोंखौ आथिखालावहालागै गोबां मदद होबोगासिनो दङ। जाय जों जाय खौ जों मोजाङै ओ फिसिनांगौ जे न'खराव न'खरफ्रोमबो हायोब्लाथ' न'खरफ्रोमबो बेफोरखौ मासे मासे फिसिनांगौ आरो नङा होमबा दा ओ नोंथाङाबो एसे बिबुंथि लाखिदो ओ जिब जुनार एबा बेफोरबायदि एनिमेल्सनि बागै जे जों माबायदि बेफोरखौ जे मुलाम्फा एबा खहाफोर दोङो नामा नोंथाङा एसे फोरमायदो
अ उम नों बुंनाय बायदिनो ओ जिब जुनारनि बागै माने जोङो जिब जुनादखौ फिसिनानै गोबां जोङो मा खहा नङा जों मोजांखौसो मोनदों। जों माने जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां खामानि होदों आरोना।
औ औ
ओ फासआवथ' बयबो माने हाग्रानिसोमोन। जों मिथिनाय बायदिबा ओमफाय बिदिनो मानसिफोरा लाबोनानै फिफैनानै बिदिनो जोङो दा न'नि एनिमेल्सखौ माने जुनादफोरखौ जोङो बुङो डमेस्टिक एनिमेल ना
औ औ औ
जोङो माने गोबां माने बिदिनो हेल्प मोनो आरोना गोबां सहाय मोनो जोङो ओ जेरै मोसौ फिसिनानै मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो
औ
गाइखेर मोननानै जोङो जोङो जानो लोंनो मोनगोन आरो जोङो जोङो बेनिफ्राय गाइखेरा बुरजा मोनोब्ला जोङो बेखौ फाननानैबो जों जोंनि ओ माने थांना थानायनि ओ ओ सुंफुंनो हायो जेरै ओ जोङो अमा होन अमायाबो जेरै जोङो फिसायाव जों फिसियै फिसियै देरनानै जोङो जेनेबा बिदिनो एक बोसोरसो फिसिनानै जोङो देरबा जों बिनि ओ फैसाखौबो फाननानै जों फैसा मोनो बेजोंबो जोंनि थांना थानायनि माने माबाखौ सुफुंनो हायो आरो जों गोबां माने जों सहाय मोनो आरो मैसो बुङोब्ला गोबां बिदिनो ओ गारि गोदोहाय दाथ' गैला ओ गोदोहाय माने गोबां बिदिनो मैसो गारि बनायोमोन आरो ना गोबां बिदिनो ओ दंफां लायनाय हाजोफोराव बिदिनो बन रोगानाय ओं गोबां माने औवा बिदिनो बायदिसिना हा रोगानाय गोबां खामानि होयोमोन गराइयाबो माने बिदिनो सेम ओ हाजोआव माने ओ दंफां बानायफ्राव माने गोबां हेल्प होयो माने सहाय होयो जोंनि थाखाय माने जिब जुनारा जोंनि थाखाय माने जोबोद माने ओ गोनांथार आरो जोंनि थांना थानायाव माने जेरै दाव होन दाउआबो मोनसेथ' जिब जुनार
औ औ
औ जोङो जेनबा जोङो जानोबो हायो बेखौ फिनानै
औ
औ जोङो फाननोबो हायो फाननानै जोङो फैसाबो लानो हायो। जों गोबां माने ओ जों जेनेबा जोंनि खाथि खालानि ओ जि मानसिफोरनि ओ मानसिफोरा जिथु फिनानै फैसा मोननानै जिथु ओ गाव गावनि गथ'फोरखौ जिथु बिजों फोरोंलांनो हायो। गोबां माने। जिउ खुंनायाव मोजां मोजाङै सोलिलांनो हायो।
औ
जोंनि थाखाय गोबां माने सहाय खालामो आरो जिब जुनारा
औ
औ
दाथ' ओ न'नि न'नि ओ जुनार होननानै बुङोब्ला बेफोरनो फैयो नङा होमबा दा आरो दङ ओ हाग्रानि जुनार होनना बुङोब्ला जोङो मोसा मोसा मैदेर सिंह जाय ओ बेदर जानानै थांना थायो। नङा होमबा?
औ
जाय बेदर जानानै थांनानै थायो हाग्रायाव सोरबा सोरबाबा गांसो जायो सोरबाबा बेदर जायो दा ओ बुंनाय बायदिब्ला जोंनि सुबुं माहारिया जे जा जों नुनो मोननाय बायदि जोंनि ओनसोलनिफोरावनो जे ओ मैदेर मैदेरफोरा जे जोंनि ओनसोलफोराव फैनानै ओ न' न' बा न'नि बारिफोराव फैनानै जे न' स' न'फोरखौ ओ सिफायलाङो सोरनिखौबा सोरनिखौबा बेनि आं सानो जे बेनि जाहोनानो जाबाय जे जों जोंनि बे ओ ओनसोलफोरनि हाग्रा बंग्राफोरखौ दानफायनानै जे जों
औ
ओ नेचारखौ खहा खालामदों दाथ' हाग्रायाव थाग्रा जुनारफोराथ' नेचारावसो थायो। नङा होमबा? दा बेफोरनि जागा खौ ओ हाग्रा बंग्रायानो जाबाय ओ हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनजोर जिब जुनारफोरनि न' एबा थाग्रा खुलि नङा होमबा? दा बेफोरबायदि औ बेफोरखौनो जोङो जुदि दानस्रांनानै एबा सिलिंखार खालामनानै जे जोंनि बेनि जायगायाव न' बानायोब्ला बिसोरनि थाग्रा थाग्रा आदार बेफोरखौ सिलिंखार खालामनानै होयोब्ला बेफोरो ओ हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारफोरनि थाखाय बहुद ओ जोबोद माने दुखुनांथावना एबा ओ खहा खा खहा खालामदों आरो सुबुं माहारिया जे जिब जुनारफोरखौ हाग्रायाव थानाय समाव जेनेबा बेफोरखौ उद जे सिलिंखार खालामनाय बायदि आं सानो आरो। दा नोंथाङा एसे बुंदो जे हाग्रायाव थाग्रा जुनारफोरा जे जों बेफोर माबायदि मदद होलां होलांगोन जेनेबा जे जों बिफां लाइफांफोरखौ दाननो नाङा जे बेनि गेजेरजों जे हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारफोरा जिउ खुंनो हागोन मोजाङै बेनि सोमोन्दै एसे बिबुंथि लाखिदो
अ जों जोङो माने बे दंफां लाइफां दानफायनायनि हाग्रानिखौ जों माने होबथानांगोन अब्लासो माने जिब जुनारा माने थांना थानायनि लामा मोनगोन ना अब्ला माने जों जा नुनो मोननायावथ' गोबां माने खाथि खालानि जोंनि बे खाथि खालानि गोबां माने दंफां लाइफां बिफां बिदिनो हाग्रा बुंग्रामोन दानस्रांनानै माने जिब जुनारा माने थानोनो जायगा गैला आरो
औ औ नंगौ दा होमबा नोंथां औ औ दे दे दे
औ औ टाइमाबो जाबाय।
औ औ औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथां अ।
औ ओं दे।
दे।